खोनाबायना नोंथां
औ खोनागासिनो आङो
अब्ला जों दिनै थोंजोङैनो सावरायखानायसै जोंनि टपिकनि सायाव
नंगौ नोंथां नोंथाङा मा खालामामबाय दं दासान्दि
दासान्दि आं जिरायनानै दंथ'यो नोंथांजोंनो जगाजग लादों अ होमबा जों जेरै थोंजोङै सावरायनोसै
नंगौ बिदिबा जागायजेननो हायो नोंथाङा
जोंनि दिनैनि सावरायनांगौ टपिकआनो जाबाय बर'नि हारिमु दामनाय देनाय
नोंगौ
हारिमु होननानै बुङोब्लाथ' जोङो अ फंसे सोदोबाव जों बुंनानै बुंफुरलु होनो हाजोबा हारिमुवा जोंनि माबा माने अ गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय बियो मोनसे जोंनि बावगारनो हायि मोनसे बियो आसारखानथि जों हारिमु होननानै बुङोब्ला जोङो अकल गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय बेफोर गासैबो गोलैजोबो आरो जोंनि हारिमुवआव जोंनि आसार खानथियाव जों बर' फोरा जेरै अ थांनानै थायो जेरै मा मा मावनानै थांनानै दङ बेफोरबो जोंनि हारिमुआवनो गोलैयो आरो जेरै गंसे न'आ जेरै सिनस्रि गैयाबा संथाना थाया थिग बिदिनो मोनसे हारियाबो जेनेबा हारि हारिमु गैफेराबा आसार खानथि हारिमु गैयाबा बे हारिया बुहुमाव सिनायथि जानाया गोब्राब आरो हारिमु होना हारिमु होननानै बुङोब्ला जोङो अ जोंनि खाम सिफुं जथा सेरजा बेफोरो जोंनि हारिनि सिनायथि बियो नैरोजा नैजिबा मायथाइयावबो बेयो जि आइ टेक मोनबाय जेरै खाम सिफुं जथा सेरजा बेफोरो जोंनि बर'नि दामग्रा आगजु बेबो हारिमुआवनो गोलैयो आरो जों जों हारिमु होननानै बुङोब्ला आरो दंबावो जे जोंनि गाम गाननाय जोमनाय गामसा आर'नाइ बेफोरबो जोंनि नैरोजा नैजिबा मायथाइयाव जि आइ टेक मोननाय जायजों जोङो बुहुमावनो बुहुम दरबाराव जोङो दिनै सिनायथि मोनबाय आर'नायादि बर'नि गाननाय जोमनाय अ गामसायादि बर'नि गाननाय दख'नायादि जोंनि बर'नि गाननाय बे मोनसे जुग्राफिकेल इन्डेक्सआव हाबनानै थानायनि थाखाय जों दिनै सा सानजा ओन सोलावदि बर'फोरा रायजो जाना दं बेखौ गुबुन रायजोनि मानसिफ्राबो गुबुन हादोरनि मानसिफ्राबो मिथिगोन आरो गामसायादि बर'नि ओ जो दख'नायादि बर'नि आर'नायादि बर'नि बे मोनसे जोंनि थाखाय
नंगौ औ जेब्ला जि आइ टेक होनाय जायो मोनसे जिनिसाव बा मोन से हारिनि जानाय बा गाननाय जोमनायाव जि आइ टेक होनाय जायो अब्लानिया बे जाय बिजों अ जाय आगजुआव बा जाय दामग्रा देग्रा बा जानायावहा जि आइ टेक मोनदो अब्लानिया बेनि थाखाय दस्रा बा गुबुन रायजोनि मानसिफ्रा बेखौ कपि खालामनो बा नखल खालामनो हानाय नङा बेफोरनि थाखायनो जि आइ होनाय जायो आरो जि आइ टेकखौ जि बोसोरनि थाखाय थायो बेनि समा आरो बिनि उनावहाय आरो गोदान गोदानहै खालामफिननांगौ जायो बेनो जाबाय जि आइ टेक औ रेनो खालामफिन नांगौ जायो दा जोंनि बर' हारिनि हारिमु होनोबा होनोब्ला नोंथाङा जेरै फोरमायलांबाय सिगाङावनो बेफोरखौनो बुंनाय जायो जों दामग्रा देग्रा आइजें आइला बा जोंनि आसार खान्थि जानाय लोंनाय गान्नाय जोमनाय फोरखौ लानानैसो जों गाससिबो जोंनि हारिनि
औ
औ नङा होमबा दा बेबायदिनो जोङो जोंनि हारिमुखौ बा जोंनि मोसानाय दोरोङारि मोसानायफोरखौबो जों हारिमु बुङो बेबायदिनो जोंनि हारिनि मोसानाय जेरै बागुरुमबा मोसानाय मोसाग्लांनाय बैसागु मोसानाय खेराइ मोसानाय माइनाव बरायनाय मोसानाय सानाय गोबां रोखोमनि मोसानाय दं बेफोरखौ जों मुलुग दरबाराव जों मोनथिजाहोनो हादों जोंनि हारिमुनि हारिमुखौ बेबायदिनो आं बिदि गोनांथि बादियै नोंथांनि सिगाङाव फोरमायनो सानदों जेरै दाखालि जानुवारि मासावहा जोंनि जानुवारि दानाव जोंनि आसामनि गुवाहाटी याव सज' सजाय स्टेडियामावहा जानानै थांनाय औ बागुरुम्बा दोहौ होननायखौ जों गासै बुहुमनि गेजेरावनो मोसाग्लांनानै दिन्थि नाय जाबाय बेबायदिनो जोंनि बर' हारिनि मोसाग्लांनाय बागुरुम्बा बा बे बागुरुम्बा मोसानायखौ जों गासैबो मुलुग दरबारावहा बा बुहुमनि गासिबो खना खनला जों मोनथिजादोंखि बागुरुम्बा जोंनि बर' माहारिनि मोसानाय होननानै सिखिरि मोसानाय बायदि जा समायना नुदोंमोन। आं गावबो थांदोंमोन नायनो। जोबोद समायना मोनदों
औ नंगौ नोंथां।
औ एफा जि रोजानिबो बांसिन मोसाखावरिफ्रा मोसादों आरो दामग्रा देग्राफोर खाम दामग्रा सिफुं दामग्रा सेरजा दामग्रा मै थर खा दामग्रा बेफोरबायदि दामनानैबो जों जोंनि हारिमुखौ जों फोथांना लाखिबोदों बेबायदिनो जोंनि सोरखाराबो जोंखौ हेफाजाब होबाय बागुरुम्बा दोहौ मोसाहोनानै बेबायदिनो जोङो जोंनि दाब दाब जायगानि मानसिफोरजों बा सुबुंफोरजों जों बर' हारिया मोन मोनथिजानो मोनदों आरो बे बागुरुम्बा दोहौ मोसानाया जोंनि बुहुमनि मादावनो बयनिख्रुइबो मोनसे मोजांसिन गोजौसिन थाखोनि खौरां बिजों जेरै बि बिसि होनना बुङो नोंथाङा खोनादों जानो हागौ बि बि सि औ ब्रिटिस औ ब्रिटिसफोरनि इंलेण्डनि नंगौ बे बि बि सिनि सिगांनि पेजावनो जोंनि बागुरुम्बा दोहौ मोसानायखौ जों नुनो मोनदों आरो बे बागुरुम्बा दोहौ मोसानायनि फट'ग्राफार जाय बे सावगारिखौ सेबखांदोंमोन बिथाङाबो एवार्ड मोन बान्था मोनदों आरो
औ नंगौ नोंथां नोंथां बुंनाया गासैबो सैथोजोब जोंबो बेखौ बागुरुम्बा दोहौखौ आंबो बे प्रग्रामाव नुजाथि हैदोंमोन आरो नायनानै जोबोर गोजोननाय मोनदोंमोन जोंनि बे गाननाय जोमनाय आर'नाइ दख'ना जि फास्रा बेफोरजों जेनेबा आर'नायइाव जोंनिया दाउ मा होनो हाजो आग'र दावराइ मैख्रेब दाउसा मा होनगौ बिदिनो गोबां हाजो आगरबो थायो जोंनियाव दाउसा मोख्रेब फारौ मेगन दिंखिया आगर बिदिनो बायदिसिना गाब होनानै जोंनि दख'नाखौ जोंनि आर'नाइखौ जोङो बेरखांहोनायखौ जों नुदों आरो बै बागुरुम्बा दोहौ होननानै नोंथाङा जे बुंलांबाय बेहाय मान जोबोर समायना माने गाननाय जोमनायजों बुहुत माने गोसो फोरनि गोसोखौ बोहो होनो हादों जेराव बेयाव थामजि रोजानिबो बांसिन नायगिरिफोरा बेयाव बाहागो लादोंमोन आरो मोसागिरि बिथांमोनानो दामग्रा देग्राजों लानानै जिसे रोजासो जादोंमोन आरो बेहाय पार्टिसिपेट खालामग्राया बेहाय भारतनि गाहाय मन्थ्रि बिथाङाबो नुजाथिफैदोंमोन जों गोजोननाय मोनदों बेखौ जे जोंबो बुहुम दरबाराव जोंबो सिनायथि होनो हाबाय हारिमुजों जेनेबा जोङो मोनसे हारि खौ मोनसे माहारिखौ जौगाहोनायाव हारिमुवाबो जोबोर गोहोम खोलैयो आरो मोनसे बिहोमा होयो आरो माने हारिमुखौ नांथारगौ जेनेबा मोनसे जाथिखौ बुहुम दरबाराव सिनायथि होनोबा जोंनो मोनसे सिथाय थानाय हारि न माने हारिमु नांगौबो जायखौ जोङो बुहुम दरबाराव सिनायथि होनो हायो आरो आंबो गोजोननाय मोनदों नोंथांनि बे बुंनाय बाथ्राखौ खौ खोनानानै आरो जोंनि बे हारिमुवा जानायाबो जेनेबा जोंनि हारिमुजोंनो गोगलैयो जों आबाद मावनानै जायो गोदो गोदायनिफ्रायनो आजै आजौमोननिफ्रायनो जोङो जेनेबा माइ आबाद मावनानै जाबोदों बेफोरबो जोंनि हारियाव गोगलैफायो आरो हारिमुजों लोब्बा गोनां आरो मानोना आबादानो जोंनि जिउ राहा माने स्निजिबा जौखोन्दो पारसेन्टनो बर'फोरा आबाद मावनानैनो जाखायो बाखिया आदारवाइज नैजिबा पारसेन्ट बिना सोरबा साख्रि मावगोन सोरबा आनइमप्लयमेन्ट सोरबा कन्ट्रेक्टार बिदिनो मावनानै बिदि रुजु जुखायाव रानबा गोरोन्थि जानाय नङा आरो आंनि नुहरनायाव आरो अब्ला नोंथाङा बिदि आ नोंथाङा दिनै हारिमु होननानै जि गुवारै फोरायबाय हारिमुजों आरो लोब्बा थानाय हारिमुखौ लानानै जों बोरैहाय आरो बुहुम बोरैहाय जों जौगालांबावनांगौ नोंथाङा बिनि सायाव सुंद'यै फोरमायथिना होनो हागोन ना
औ नंगौ नों नोंथां आं एसे फोरमायना होनोसै नोंनि नोंथांनि सिगाङाव जेरै जों हारिमु होनोब्ला अब्ला जों आं बिदिन्थि बादिहै जोंनि जोंनि बर'नि मेथाइ खननाय खुगा मेथाइफोर बा जोंनि दामग्रा आइजें जों आगजुफोरखौ बुंनोसै आङो जेरै खाम खामनि गोमखांनायाथ' जोंनाव गोबांखा जों बेखौ आलदा गोनोखोआरि बे जिथु बा माइक लागायनाय जायो बोगथाबमाबायदिहै बे माइक लागायनाय बे खौ जोंङो एफा नाङा नाथाय जोंनि ओ सिफुंखौ बिदिनो सिफुंखौबो माइकआवनो दामनाय जायो बिसोर खोनायो बिदिनो आरो दस्रा आल आगजुफोरखौबो खोनानाय जायो नाथाय जोंनि दामनायावहा आं सेरजानि जिथु ओ बिनि ओंखारो रिंसारथि मिलौदो देंखो ओंखारो औ बे सेरजानि सेरजानि मिलौदो देंखो ओंखारनायखौ जों बांद्राय खोनानो मोनदों दिया बेखायनो मा खालामदों आथिखालाव खायफा बा माखासे सोरबा सासे सुबुं आं बिथांनि नामखौ बा मुंखौ मख'नो सानाखै बिथाङा मुंदांखा खा बिथाङा ओरैबादि खालामदों सेरजा दामनायावहाय बा सेरजानि आगजु सेरजा आगजुखौ बिदि बिथाङा मदारनाइस खालामदों आरो गोनोखोआरि बायदि बिथाङा बेखायनो सेरजा दामनाय बेबायदियावबो बिथाङा डक्टरेट डिग्रि लानो हादों। पिओस डि डिग्रि औ बिथाङा लानो हादों आरो बिथाङा बे बेफोरबादि सेरजा दामनायाव बा सेरजानि जिथुुबा मिलौदो देंखोआ गोसारनायाव गोमसार खांनायावहाय जि जाय जोङो उसुबिदा मोनो। खोनानो मोननो नागिरा जों फांसनफ्राव प्रग्राम फोराव हाबाफारि जेराव दामो बेखायनो बिथाङा बेनिखौ जेरै जों इलेकट्रिक गिटार होनना बुङो जों इलेकट्रिक गिटारखौ जों ओरै सुबुबानो केबोलखौ थुना होबानो जों बेयाव गाबखाङोना स्पिकारावहा औ बेबायदिनो औ सेर्जाखौबो बेबायदिनो खालामामबाय आरो ना इलेकट्रिक सेरजाबायदि
औ नंगौ नोंथां नोंथां बुंनाया गासैबो माने ओ खाबजादों। आरो गनायजाथाव
नंगौ बेबायदियैनो औ बेबायदियैनो जों सेरजाखौ मिलौदो देंखोखौ जों गोसार होनो हादों आरो ओ रिंखारथि बिदि खालामनो हादों।
सावरायनाय जुथुमखौ बेखिनियावनो फोबनोसै नामा?
नोंगौ नोंथां समा लावबाय औ। नोंथाङा औ नोंथांजोबो जों बर'नि हारिमुनि सोमोन्दै सावरायनानै गोबां खोथा मोनथिनो हाबाय। बिथांनिफ्राय आरो आं आसा खालामो इयुनावबो जों बेबायदि खोथाफोरखौ लानानै सावरायबाय थागोन गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
गोजोन्थों नोंथांनिसिमबो।